हेलौ औ खोनादों ना खोनादों-खोनादों आं माने एसे रुमसो ननायागिरनो फैदों औ रुम नागिरनो फैदों होनदों।
अ रायलाय जानाय नङा ना होनबा?
दसे रायज्लाय जागोन?
दे बिदिब्ला जोङो बे समाव रांखावरि आरजिनायनि बागै गै जोङो सावरायनि जोङो मा बादि बा मा मा मावनानै जोङो रांखावरिफोर आरजिनो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो बे समाव सावरायनि । जोङो गाहायै रांखावरिफोरखौ माबोरै आरजिनो हायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन बुन बेबायदि जोंनि रोंगौथिफोर बाहायनानै जोङो गोबांथार रां रांखावरिफोर आरजिनो हायो जेरैहाय आबादफोर मावनानै जोङो रांखावरि आरजिनो हायो। औ दाउ अमा फिसिनानै जोङो रांखावरि आरजिनो हायो। दिनै जोङो अमाखौ मानैसो फियोब्लानो जोङो बोसोरावनो ब्रैजि बाजि रोजा रां जोङो आरजिनो हायो आरो बोरमा मानैसो थायोब्लानो जोङो थामजिसो रां आरजिनो हायो आरो जोंहा मोसौ मासेसो थायोब्लाबो जोङो बेनिफ्राय गोबांथार बे दि रां आरजिनो हायो आरो जोङो नुनो मोनो। जोंनि समाजनि सुबुंफोरा गोबां गुबुन गुबुन बन्द रोखोमनि बेफार फालांगिफोर खालामनानैबो रांखावरि आरजिनायनि सोमोन्दै जोङो मोननो हायो जेरैहाय आङा दख'नाफोरनि बेफार फालांगि बा दखानफोर होनानैबो रां आरजिदों आरो गोबाङा खोनादोंना?
खोनादों? हेल' हेल' हेल' मबाइलखौनो बोख्लायनासो लाबाय नामाथाय, हेल' जोङो साहा आबाद मावनानैबो जोङो रांखावरि आरजिनो हायो साहा आबादाव गोबां बेबायदि रांफोर दोङो जेरै साहा बिलाइखौ खानानै जोङो सेरसेयावनो ब्रैजि बाजि रांसो जों मोननो हा हायो आरो गोबांथार बिगा बेबायदि साहा बिलाइफोर गायोब्ला जोङो गोबां रांनि मुलाम्फा जों मोननो हायो लोगोसे जोंहाथ' दिनै लबर बागानफोर खालामो आरो बे लबर बागानफोर खौ खालामनानैबो जोङो गोबांथार बेबायदिनो रां आरजिना हायो आरो बे जों लोगोसे जोंहा न'आवहायनो जोङो दाउफोरनि फार्म खुलिनानै गोबांथार दाउ लानानै दाउफोरखौ जोङो फिसिनानै बिमा खालामनानै मासे बिमायाव जुदि दसथा एगारथासो फिसाफोर होयोब्ला बेखौ फाननानै जोङो बौ द'जौ रां मोन आरो बिदिनो गोबां रांफोर जोङो आरजि नो हायो आरो लोगोसे जोंहा दायोथ' टम टमनि जुग टम टम सालायनानै मानसि मानसिफोरखौ लांलाय लाबोनाय खालामनानै बेबायदि रां आरजिनो हायो आरो लोगोसे गोबां लामाफोराव बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोर फाननानै जोङो रांफोर आरजिनो हायो आरो जोंहा ओ आबाद मावनायानो जोंनि गुबै बेबायदि रां आरजिनायनि मोनसे मोनसे राहा लामा जोङो आबाद मावनानै जोङो गोबांथार रां आरजिनो हायो। जेरैहाय मैगं थाइगं जोंनियाव नांगौ जानाय मैगंफोरखौ जोङो बे बिदि खानानै बा फाननानै जोङो रां आरजिनो हा हायो आरो बेजोंनो लोग लोगोसे जोङो माखासे जोंनि ओ इन्टारनेटफोरावबो जोङो ससियेल मेडियाफोरावबो जोङो रां आरजिनो हानाय खाबुफोर जा बाय जेरैहाय ससे ससियेल मिडियाआव जोङो जोंनि रोंगौथि गुबुननि सिगाङाव दोनथिनानै गुबुननि सिगाङाव होनानै जोङो बेबायदि गुबुनफोरा नायोब्ला आरो भिउसफोर मोनोब्ला जोङो गोबां बेबायदि रांफोरबो जोङो आरजिनो हायो। आरो जोङो बिफां लाइफांनि बागानफोर जेरैहाय ड्रागननि बागान दायो जोङो नुनो मोनदों जोंनि गामिफोराव गोबां बेबायदि ड्रागन फोर दोङो आरो बे ड्रागनफोराव ड्रागनफोरखौहाय गायनानै से केजियावनो बा सेरसेयावनो थामजौ ब्रैजौ रांनि फानदों आरो से बिगा नै बिगानिख्रुइबो बारा बेबायदि खेथि खालामदों आरो बिनि गेजेरजोंबो गोबांथार बेबायदि रांखावरिफोर आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों केनसेलसो थांसिगोन दां हारसिं लारायबाय थानाया हेलौ
माय माने
बेलेगदोंसो लायरायस्राबाय हेलौ बोरमा फिसियाव जोङो बा रोजा मोनो। अमा अमा बिमा मासे खालामोब्ला जोङो दसथा एगार'था फिसा मोनो आरो मासेयाव बा रोजा द' रोजा मोनो आरो गासैजों जोङो बाजि द'जि रोजासो जोङो बोसोराव खामायनो हायो अमानि गेजेरजों आरो अमा बुन्दा फिसियोब्ला जोङो मासेयावनो नैजि थामजि रोजा मोनो आरो अमा फोरनो जोङो गुन्दैफोर जाहोनो हायो थास'फोर हाग्रानि थास'फोरखौ रुनानै थालिर फिथाइफोरखौ रुनानै जों होनो हायो आरो जोंहा जोंनि बारिफोराव गोबांथार गय बाग फोर दं बेफोरखौ फाननानै बो जोङो बोसोराव से लाख नै लाख जोङो रां मोननो हायो आरो थालिर बिथाइफोर फाननानै जेरैहाय बियो बोस सोर बोसोराव ओ बेबायदि बोथोर गैया बेहा मास मोनफ्रोमावबो बा बोथोरफ्रोमावबो बियो थायो दांस से थालिराव जोङो बाजौ द'जौ बेबायदि रां मोननो हायो आरो लोगोसे जोंहा पानिलावफोर ओं आबाद मावो
ओम
पानिलाव थाइसेयाव जोङो नैजौ थामजौ बेबायदि मोननो हायो आरो जोङो माखासे औवाफोरखौ फाननानैबो जोङो रां मोननो हायो
अ
माने बेलेगै
जोङो जोंनि हायावनो थानाय जोंनि हायावनो जोङो माखासे गोरान खेथिफोर जुखाम आबादफोर खुसेरनि आबादफोर जों खालामनो हायो खुसेरखो न'आवनो गायनानै बिजौफोरखौ लाबोनानै जोङो गायनो हायो आरो गायनानै गोदोर जायोब्ला बिफां बिनि बिफांफोरखौ दाननानै जोङो फेरेदनो हायो आरो बिनखौ फेरेदनानै बिनिफ्राय जोङो बिदै लोंना ने रां आरजिनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे ओम बे खुसेरनि बिदैजों जोङो गुरफोर नायखौ नुनो मोनो आरो सिनि फोर बानायनाय। खौ जोङो नुनो मोनो आरो बे गुरखौ जोङो ओ संख्रै साहाफोरजों जानो हायो लोंनो हायो।
आङो गामिफोराव दुकानफोर